औ औ खोनादों नोंथां
औ आस्सा नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै
आतसा दायो नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ
सावरायनो हागोन ना नों
औ नोंथा सावराय जागोन
औ औ अब्ला जोङो दिनै जोंनि बर'नि दानाय लुनाय गाननाय जोम जोमनाय बेफोरनि बागै एसे सावरायनि नामा
औ नोंथां सावरायजागोन
औ औ दा बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जों बर'हा माने गावनि आंगो हारिनिनो मोनसे गाननाय जोमनाय दं नालाय
औ नंगौ नोंथां
होनजावफोरनि थाखाय दख'ना हौवाफोरनि थाखाय गामसा
औ औ नंगौ नोंथां
औ दा बेफोरखौ माबोरैहाय दानाय जायो बेफोरखौ माबोरै जोङो मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै जोङो एसे रायरायनि आरो नोंथां दे औ दा औ दख'नाखौनो जों राय्लायग्रोसै दख'ना होननानै बुङोब्ला गुबैयै बर'फोराथ' दख'नाखौ गानग्राखा जोंनि औ औ बर' आइजोफोरा बे दख'नाखौ सोरबा माने ओ न'आव थानायफ्राव बांद्राय बाहायजानाय आजि खालि नङाब्लाबो नाथाय बबेबा फोरबोफोर नङाबा अबावबा आलासि जानो था थांनाय सोरनिबा न'खराव थांनाय बेफोर फ्रावहाय माने बे ओ बाहायनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा बुंलाय नोंथांमोननि गामियाव। बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ नङाहोमबा औ। दानायफोरा माबायदि दासिमहालागैबो दाबो इसानसालिफ्राव बे दख'ना। फोरखौ दायो नामा नोंथांमोननिथिं
औ नोंथां ओ दासिमबोओ जों ओ। दानि जुगावथ' जोङो ओ गोबांखौनो न' न' सि दानायखौ एसे खम नु नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोथ' जोंनि बर' आइजोफोरा सि दानानैनो गावनि आथिङाव गसंनो हायोमो न आरोनोंथां जैरै सि दाना गोदोनि आइजो। जोफोरानो ओ सिनि फालांगि खालामोमोन आरो नोंथां दाबो जोंनि ओ ओनसोलाव सलखुसि बेथ' जोंनि मुंदांखा नालाय जोंनि बर' आइजोफोरा सिदा ओ सि दारिमिन आरो जोंनि बर' आइजोफोरनि ओ जेरै ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोहाय हेसान सोंनानै सि दायो मोन आरो गावनो ओ जोंनि गाननाय जोमनाय गावसोरनो आखाइजों दायोमोन आरो नोंथां जेरै ओ सि ओस औ जेरै साल खुन्था फोराव औ साल खुन्था नांगोन जोंनो सि दानोबा गान्दै नांगोन गिबियाव नो जों सोग्रोनांगोन आरो सोंग्रोनायनि उनाव बेखौ औ थोरनांगोन बेनि उनाव जोङो थोरखांनानै ओ रासाव सोनो थाखाय जोङो खायनांगोन आरो बेखौओ दिरुंखौ मोन से मोनसे रासोआव सोनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोंङो औ नो खौ नोखो खननाय जायो आरो नोंथां नो खनखांनानै ओ नो खनखांनानै उनाव जोङो यो जेरै साल खुन्थाफोराव बेखौ ओ ज जरायना लानाय जायो आरो नोंथां गान्धैफोर गान्धैफोराव जोङो ओ थन्नानै लानाय जायो आरो जेरै सिओ दाय दानानै जोङो गान्दैयाव खनना लानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो बेखौओ जरा लानाय जायो आरो नोंथां जेरै ओ जरा मोनोब्लाथाय जों बेखौ हास'नाय जायो आरो नोंथां गांसे गां गांसे महरैओ ओ गोदोनि आइजोफोरा थ' जोंनिया जेरैओ फिथोबनिफ्राय मोननाय खुन्दुंजो ओ खुन्दुंजोंनो जेरै फिथोबखौनो जोङो गोदो जेरै लाथा एम्फौ फिसियो नालाय गोदोनि सुबुंफोरा औ ओ जेब्ला फिथोब मोनो अब ब्ला बेखौ गोदोनि सुबुंफोरा थावख्रि गनाव सोनानै जेरै थावख्रि गनाव सोना बेखौ नायदाव नायदाव फिदिं फिदिं थावख्रि लुनानै सिदा सि जोम दानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। गोदोनि आइजोफोरखौ दानि जुगावथ' एसे खम बिबां बांनि नुनो मोनो आरो नोंथां। औ जेरै जोंनि बर'नि ओ दख'ना थावसि बेफोरखौ ओ गोदोनिफ्राय नो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो ओ दाबोखानाय आरो दासिमबो जोङो बे खौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोङो ओ जोंनि जेरै दख'ना थावसि जेरै गोमो दख'ना दानियाथ' बायदि सिना गाबनि दख'ना ओंखारबाय नालाय जेरै गोदोनि इन्दि जिया एसे गोमो रे रे गुफुर बिदि टाइप मोन आरो नोंथां। दासिमबो ओ बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो दासिमबो जोंनि बर'नि जेरै ओ फिथोबनि खुन्दुंनि सिखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां इन्दिजोब खौ बिनि दामाथ' दासिम गोबां जाबाय आरो नोंथां बेनि बेसेनाबो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बि दिनो फिथोबजों ओ इन्दि सि दानायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनो मोनो नामा नोंथां? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो माने बिदिनो बर'फोरा बांसिन न'खरानो सिगांहाय माने एम्फौफोरखौ फिसियोमोन। आरो बेखौनो फिथोब थोबहानै माने बेनि फिथोब निफ्रायनो माखासे खुन्दुंफोर माखासे आइजेंफोरनि दारै माने गोलाव दिरुनलांनानै माने बेखौ इन्दि जि दानो थाखाय माखासे जिफोर दानो था खाय जोमग्रा नङाबा गानग्रा गोबां बानायो नालाय बेजों औ बेनि थाखाय बेखौ बानायनाय जायोमोन आरो। ना थाय दानि जुगनि मानसिफोरखौ आं नुदों एम्फौखौथ' एम्फौ लाथाखौथ' फि-फिसिदों बयनिबो न'खरा नङा होनबा? फिसिनायालाय फिदों एम्फौखौ। नाथाय गावबागाव न'खरावनो बिदि गोदोनि बायदि माने ओ बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय बिदि खुन्दुं बख'नानै बिनि जिफोरखौ दानानै लानाय फोरखौ जों नुवाखै आरो दानि जुगाव। माने गोबां बेबायदिनो बुरजा बुरजा रजा एम्फौ लाथा फिसिग्राफोर जोंनि गामि ओनसोलाव दङ'। ए एकदम सानैजों साथामजों लोगो नांनानै बिसोरो बिराद बुरजा बुरजा माने एम्फौ लाथाखौ फिसियो। दा बेजों लोगोसेनो बिसोरो माने मोदोमखौथ' फाननानै एम्फौनिखौ बिदिनो गोबां बेसेनाव फानो आजिखालि फवासेयाव गैयाबाबो सेजौ नैजि बिदि रांनि फानो आरो बिसोरो बा केजिसेयावनो गोबां रां बिसोर खामायनो हायोष बे एम फौ मोदोमनिफ्रायबो। आरो बेजों लोगोसे से माने जायहा एम्फौ फिथोब ना जायनिफ्राय जोङो इन्दि जि खौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दानानै गानोमोन दा बे बुस्थुखौ आं नुनो मोनाखै आरो नोंथां दानि दिनाव जोंनि जायगायाव जोंनि बर' हिनजावफोरखौ बेखौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बख'नाय बे आइडियाखौ आं नुनाय जायाखै आरो। दा नंगौ गोबां बेसेनाव बे फिथोबखौबो फाननाय जायो। आरो बिदिनो बेखौ गोजान जायगानि गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो बेखौ बायनानै लांनानै दा बेखौ गो गिदिर गिदिर बिदिनो मा होनगोन बेखौ माबा माखासे फेक्टरिफोराव सोनानै बेनिफ्रायसो जोङो दा इन्दि जि खौ उल्थायै बिसोरनिफ्रायसो बायफिननानै गाननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव आरो जोंनि मानसिफोरखौ दा दुखुनि बाथ्राया बेनो नोंथाङा। जेरैबायदि सिगांहाय बुंदों माने जोंनि बरफ्रानो इसिबां मोजां मोजां बियो आरना माबा आरनाइबाबो बा जोमग्रा दखना बेफोर गासैखौबो बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो एसे बां मोजाङै माने बेखौ बानायोमोन नङा होम बा औ बेखौ बानायोमोन इसिबां मोजाङै माने बेखौ जोङो बेबायदिनो
औ।
फिथोबनिफ्राय जेनबा बखनानै नि न'खरफोरावनो बेसेन नाङा जासे इसिबां समायना रमायना आगरफोरखौ बे सियाव एरनानै माने जोङो बेखौ मा खालामनो हायोमोन गुबुननोबो फाननोबो हायो आरो नङाबा न'आवफ्रावबो बाहायलायनाय बेफोरबायदि हायोमोन आरो नोंथां नङा होमबा?
थ' जोङो जोंनि बर'फोरा ओ एस बाहायामोन आरो गावनो दा नानै सोंनानै लुनानै गावनो गावनि थाखाय दानानै लानायखौ जो जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोंनिया एसे खम जाबाय नालाय नोंथां जों बांसिन ओ गलाफोराव बायनायखौनो गोबां नुनो मोनो। जेरै- जोंनि बर' आइजोफोरा ओ समायना रमायना आगर एरोमोन जेरै- हा ग ओ हाजो आगर बिनि उनाव आरो ओ फारेव मेगन दाउसा मो ख्रेब आगर औ थाइगिर बिबार दिंखिया बिलाइ बोग्रि बिबा बार बेफोरबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो समायना रमायना आगर एर रोमोन आरो नोंथां खुद गावनि थाखायनो बिसोरो ओ दानानै लुनानै लायोमोन आरो दानि जुगावथ' जोङो ओ बेफोरखौबो एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरो जों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ माने नंगौ माने बेखायनो आं सानो माने हायोब्ला माने जोंनि बे फोरो जोंनि हारिजों गोदोनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो
औ नंगौ नोंथां।
गुबुन हारिफ्राथ' मालाबाबो एम्फौ फिसियामोन बिसोरो जोंनि बर'खौनो माने एम्फौफोरखौ जाग्रा हारियाव गिबि सिनाय होननानै आं सानलायबो लाङो आरो माने साननानै नायोबा औ गो-गोबाव जायगानिफ्राय जों रावबो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ माने बेबायदि एम्फौफोरखौ एम्फौ लाथाफोरखौ। न'आव फिसिनानै जालायनाय मालायनाय आं बेफोरबायदिखौ नुवाखैमोन आरो। दा एसेबां मोजां जोंनि बर'फ्रा माने इसेबां मोजां गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ बिनि फ्रायनो बाहायनानै बानायनानै गाननो हायो दा बेफोरखौ आंनि बा गारनो नाङा आरो नोंथां जोङो बेखौ लाखिनांगौ औ बेबो जोंनि माने गाननाय जोमनाय जियाबो माने दा नोङो साननानै नाय माने गुबुन खुन्दुं फोरजों दानाय दखनानिफ्राय बे इन्दि जिनि दखनाया बेसेबां बेसेन गोसा सासिन जोङो बायनांगौ जायो नङा होमबा। औ दा बेखौनो औ औ गाननोबो जोमनो बो मोजांसिन गुदुं होननानै बुङो माखासेया माने आजि खालि हौवाफोरनि थाखाय जेरैहाय- कट फोर बानायो बे इन्दि जिनिनो आर'नाइफोर होनानैबो बेखौ बानायनाय जायो। जायो औ आरो हिनजावफोरनि थाखाय जोमग्रा नङाबा आरो दख'ना बेबायदिनो दायो इन्दि सिनि बियो ओरैबायदि गानग्राफ्रा खोन्थायो माने मोजां जायो गाननो थाखाय दा बेफोर इसेबां मोजां जायोब्ला अब्ला मानि थाखाय बर'आ बेफोरखौ माने बर'आ बेफोरखौ खालामनायनिफ्राय गोजान जालांदों आं बेखौसो दुखु मोनदों। माने जों जोंनो मिथिखानाय जोंल'सो मिथियो इन्दि जिनि दख'नाया मा बायदि मोजां जायो माबायदि जायो नङा होनबा दा बेखौनो जुदि जों एबां मोजां जोंनि रोंखानायखौ जोङनो बिदि नागारलांनानै गुबुननिफ्रायसो जों बायनानै गानफिननांगौ जायोब्ला अब्ला जोंनि हारिनि थाखाय एसे खहा गोनां आरोखि नोंथां नंगौना औ दा नों नोंथां जोंहा समाबो जाबाय अब्ला नोंथांजों दानाय लुनाय बेफोरनि बागै रायलायनो मोननानै आं गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनाव बेबायदिनो रायज्लायनो मोनबावगोन आरो नोंथां
औ गोजोनथों नों
गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।